औ नोंथां। नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ'।
अ। आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे गोनां खोथानि सायाव सावरायनोसो क
औ नोंथां जों मानि सायाव सावरायनो ओरैनो? अह दा जोङो बिदिनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय माखासे आबाद मावनायनि हिसाब
थां औ जायो नोंथां।
अह दा बिदिब्ला ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो बा जोंनि हारिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा नङा होमबा नोंथां? ओ दा बे हिसाबै जोङो ओ जोंनि गाहाय आबादफोरानो जाहैबाय ओ माइ, सबाय, बेसर, सिबिं, फाथो ओ बिदिनो गोबां आरो बेजों लोगोसे
बेजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगंफोरनि आबादबो दङ' ना जेरै आलु
ओ फान्थाव ओ बानलु ओ टमेट' बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां?
नोंथां।
दा बेफोरनि गेजेरावनो आङो माइ आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथांजों। दा जोंहा माइ आबादाथ' जोंनि गाहाय आदार हिसाबै आरो गाहाय आबाद हिसाबै गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? जों माइ गैयाब्लानो जों मा जानानै थानो। दा बे हिसाबै जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावहाय जोङो मा होनो
ओ हाखौ जोङो फोसाबनानै लाग्रोनाया गाहाम आरोना जोङो बेयाव हाग्रा दुनाय दङ'ब्ला जोङो बे हा हाग्राफोरखौहाय जों दानस्रांनानै लानाया मोजां। दा बे हाखौहाय जों
बै जों गिबियावहाय खास्लायनानै लाग्रोनांगोन ओरोना नोंथां।
दा ओ बे खारायनानैनो जोङो बे हाग्रा
हाग्राफोर दङ'ब्ला जोङो बे हाग्राफोरखौ साफा खालामनांगोन।
ओ बिनि उनावहाय जोङो हाखौ एसे हालेवहोनानै बिदिनो गुरै खालामना लाग्रोनांगो आरो ना। ओ बिनि उनाव जोङो
ओ मा होनो
सामार होलाय बर' होलाय बेफोरबायदि मा होनो ओ फारि फा
फारि फारि जोङो हा मोनजासे
जोङो बेबायदि खालामलांबाय थागोन आरो। आरो जेब्ला जोंहा ओ दुब्लियावहाय दै सोनाय जायो। अब्ला जोङो बे हाखौहाय गायनो हानाय बाय
हानाय बायदि जोङो फोमोननानै लागोन आरोना। दा गिबियावहाय
जोङो माइ गायनो थाखा
गायनो थाखाय जों ओ
मा बोथोराव जागायजेनो होननानै बुङोब्ला, जोंहा बैसागु बायनानै जेब्ला जेथो जेट, आसार बे दाननिफ्राय जोंहा खोथिया फोनायखौ जागायजेनो आरोना नोंथां। बे खोथियाखौ फोनानै जोङो जेब्ला खोथियाहा ओ बिदिनो से दान बा थामजिबा ब्रैजि साननि गेजेरावहायनो बे खोथिया फुजानाय जाहैयो आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव जों बे खोथियाखौ फुनानै बिदिनो गिबियावाय ओ फुनानै लाग्रोबाय आरो ना खोथियाखौ, बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला हाया रुइबाय हाब्रु जा जाबाय अब्ला जों बे माइखौ गायजेनो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जेब्ला माइखौ गायखांनानै माइ गायखांनानै जोंहा मोनसे बिदिनो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे नेम दङ' जायखौ होनो जोङो ओ नांगाल जांख्रा आरो ना। बे नांगाल जांख्राखौ मानो थाखाय बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा नांगालनि जांख्रा बेफोरबायदि मोनसे मिनिं ओ ओं थि दं आरो ना, जायनावनाखि जोङो नांगोलखौ गिबि साननिफ्रायनो माइ गायनायनि गिबि साननिफ्रायनो बाहायबोयै बाहायबोयै बे सानखालि जोंहा ओ बेनि बाहायनाय बा बि खौ बाहायनाया जोबफैबाय आरोना। दा बेनि थाखाय जोङो बेखौ नांगाल जांख्रा होनानै गाबज्रिनाय जायो आरोना आरो बे दिनावनो जोंनि बे बोसोरनि बा से बे बोसोरनि से बोसोरनि थाखाय माइ गायनाय हाबाया जोबथ'बाय होननानै
बाय होननानै साननानै लानाय जायो आरो ना नोंथां।
दा बेबायदिनो जोङो माइखौ गायखांनानै, नांगाल जांख्रासिम जों माइखौ गायनानै जोङो फोजोबो आरोना। बिदिनो हा बुरजाबा बिदिनो से दान ओ से खावसे दान बेफोरनि गेजेराव जोङो माइखौ गायनानै फोजोबो आरोना। दा गायखांनानै जोङो बेयाव, ओरैनो गायनानै थाबाल' जाया आरोना नोंथां, जोङो बेवहाय दैया हाबदोंना हाबाखै, दैया मोजां
दैया मोजाङै ओ फैदोंना फैयाखै ना दैया बारा जादों, हाग्रा दुदों नामा? बेखौ जोङो
आ सानफ्रामबो थाङै थाङै जोङो नोजोर हैबाय थानांगौ आरोना नोंथां। दा बिनि थाखाय सोरबा सोरबा आथिखाल मुगायावथ' जोंहा माइ फिथाइ बा माया मोजां माइनि बिसुङा मोजां जानायनि थाखाय जोंहा गोबां रोखो खोमसि हासार होनायखौ जों नुनो थाङो। गिबियाव जोंहाथ' जेबो हासार गैयामोन जों गाहायैनो ओ मा होनो गोबोरखि हासारखौ जों बाहायनायखौ नुनो थाङोमोन आरोना। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा इउरिया आ भिटामिन बायदिसिना हासारखौ जोङो दा बाहायनायखौ नुनो थांबाय आरोना नोंथां। दा माइखौ जोङो बिदिनो ओ मा होनो
हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेलौ हेलौ